खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां ओ गोजोन सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांसिम औ सानजौफुनि जाखांबायना नोंथाङा? औ ओ टपिकआ टपिकआथ' नोङो रायलायजायो जोङो नोंथाङा ओ सानफ्रोमबो जिउआव ओ बाहायनाय खिसुमान आइजें आइलानि सायावबो जों बाहायजागोन ओ रायलायजागोन अ नोंथाङा ओ सानजौफुनि ओ खाजाखौ माजों जाखो?
जोङो आङो दायो ओंखामखौ दाउ बेदरजो जादोंमोन।
औ ओ ओ नोंथाङाथ' होमबा थांनायाव ओ ट्रेनजोंसो थांनाय जायो नङा होमबा?
औ औ
नोंथाङा जा जि जायगायाव दं।
आङो गोजान जायगायाव दंफैयो दा जोङो हान्था मेलानि सायावनो जोङो सुरु खालाम
औ बे हान्था मेलानि सायावनो एसे रायज्लायनोसै। खोनानायावथ' उसुबिदा जायाखै नोंथाङा।
जेबे नङा खोनादों। थिगानो जोङो गोजान जायगायाव फैयो फैनाय जायो जोङो। बांसिनानो जोङो ट्रेनजों फैनाय जायो।
औ।
जोङो बे। ट्रेनजों फैनायाव जोङो गोबां। सुबुंफोरा आजिखालि गोदोनि दिनाव इसिबां सुबुं माहारिफ्रा खममोन दायो आजिखालि जोंनि। बि बा जोंनि बाहेरनियाव बा गोजान जायगायाव जोङो। खामानि मावनो फैनायबा फरायनो। सटुडेन्ट। हिसाबै गोबां स्टुडेन्टफ्राबो जोङो गोजान जायगायाव फरायनो थाफैनाय जायो आजिखालि। बेयाव आजिखा खालि जोङो नुनो मोनो हान्था मेला होनोबा ट्रेन। जोङो ट्रेननि सोमोन्दैबाबो जोङो बुङो जे ट्रेनाव आजिखालि जोङो गोबां। खस्थ' जाब खस्थ' जायोसै आरो दानि जुगाव जोंहा सुबुंफोरा सुबुंफोरा बांनायनिफ्राय बांबाय नालाय
औ।
लोगोसे जोंनि बा जोङो आसाम। आसामाव जोंहा गोबां खामानि बा जोंनि जायगायाव। इन्डास्ट्रि एबा कम्पानि। गैयिनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन जायगा बा गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों। बे हिसाबै जोङो हान्था मेला होनोबा हान्था मेलायाव जोंहा गोबां उसुबिदा गोग्लैयो जोङो नांगौ बायदियै थांनो।
औ।
जों सानसेयैनो जों। जायगासिम सौहैनो हाया जोङो साननै बा। सथाम गाहाम लायो जों न' न' सहैनो।
औ।
बे रखम।
औ बे ट्रेन होन बा नोंथां ट्रेन बा रेलगारियाव ओ ओरैनो। केटेगुरिया मा मा थायो।
केटगिरि ट्रेनाव थायो जोंहा ओरैनो जेनेरेल थाबाय जेनेरेल बा सिल्पार। लोगोसेनो सिल्प। लोगोसे एसि थार्ड एसि सेकेन्ड एसि बा फार्स्ट क्लास बे रोखोमै जोङो ट्रेनाव मोननो हायो।
औ ओनोंथाङा ओ थांनाय जायोबा बांसिनै मायाव थाङो।
आङो बांसिनै ट्रेनाव फैनाय जायो आं केटेगरियाव आङो थार्ड एसि।
थार्ड ए सियाव थांनाय जायो। ओरैनो ओ ओरैनो ओ नोंथां बे ओ रेलगारिजों थांनायाव ओ राङा बेसेसो थाङो
दायो थार्ड एसि होनोब्ला' थार्ड ए सियाव लायो ओ दु नैरोजा थामजौ सेकेन्ड एसिव नैरोजा थामजौ थार्ड एसिआव दे
औ
ओ सेकेणड एसि बा नैथि क्लास एसि होनोबा बेयाव जोङो गोलैयो थामरोजा ब्रैजौ
थामरोजा ब्रैजौ
औ जोङो फार्स्ट क्लास एसि होनोबा ब्रै रोजा बाजौसो गोलैहैयो आरो।
औ
सिलपाराव ओरैनो ओइट हानद्रेद नाइन हानद्रेद औ
स्लिपाराव एसे खम गोलैयो अब्ला औ ओरैनो नोंथांमोननि जा नोंथाङा जाय जायगायाव थायो जोङो थांनानै थांनाय रेलगारिया ओरैनो बार लाना खारोना सानफ्रोमबोथ' खारा
ना खारा खारा जोङो हमना ला हायद्राबाद हायद्राबादनिफ्राय आसामाव थाङो जोंहा ट्रेना ओ सेटारडे सेटारडेआव खारो जोंहा बेलासियाव सेटारडेनिफ्राय औ
सेटारडेनिफ्राय फैनायाव जोंहा बेस्तिबार बिस्थिबारै जोंहा हायद्राबादाव फैनाय आसामनिफ्राय हायद्राबादाव फैनाय ब्रिस्तिबाराव ट्रेन दं आरो माने
औ
औ
ओ बेनिफ्राय ओ फ्लाइददोथ' थाङाखै नोंथाङा?
फ्लाइटजों थांबाय आङो खोननै थांबाय फ्लाइटजों खननै ट्रेभेलिं खालामबाय आङो फैनायावथ' ट्रेनजोंनो फैयो थांनायावल' फ्लाइटजों थांनाय जादों आरो
औ ओरैनो नोंथाङा ओ आगोलनिफ्रायनो थाङोमोनना ओजों
औ आङो हायद्राबादाव ओइटिन इयार्स जाफैबाय
ओइटिन
ओटिन इयार्स
बो बोसोराव खनबेसे फैयो नोंथाङा नवाव
जोङो ओरैनो बाहेराव बा गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावग्राफ्रा खमैबाबो जोङो बोसोरावसो खनसे थांनाय जायो नङाबा बोसोरनै
बोसोरनै बा बोस बोसोरसे
बोसोरसे सोरबा बेसेलार बेसेलार हाबा जायि हाबा जायो सेंग्राफोरा खमावबो बोसोरनै बोसोरथाम बोसोर ब्रैजोंसो खनसे थांनाय
औ
बेफोरबायदि थायो आरो औ फेमिलि दं।
औ अब्ला नोंथाङा फैनो गोनां जायो आरोना बारा गोबाव
फेमिलि आङो हायद्राबादावनो दंजोबो फुरा
औ अब्ला नोंथाङा बे आगोलनि रुजुनायाव दानि रुजुनायजों बे हान्था मेला बा रेलनि बिभागै मा सोलायनाय नुनो मोनो?
जोङो गोबां सोलायनाय नुदों दा आजिखालि जोङो टिकेटखौनो मोननो थांलिया टिकेटखौ मोननो हाला जोंङो दानि जुगाव टिकेटखौ जोंङो गोदो दानब्र'बबाबो कमफर्म टिकेट बा सिट बुकिं खालामनो हायोमोन जोंङो आजिखालि गोबां सुबुं जानायनि जाहोनाव जोंङो टिकेट कमफ्रर्म बा टिकेट बुकिंखौ हान्था मेला खालामनायाव जोंङो गोबां खस्थ' मोनो आरो दा
जेनेबा पेसेन्जारा बांदो आरो ना
पेसेन्जार सुबुं सुबुंङा सुबुं अनजिमाया गोबां जाबाय लोगोसे जोंङो हायद्राबाद लायोबा जोंहा हायद्राबादनिफ्राय जोंहा गुवाहाटिल' खारोमोन गोदो
उम
दायो हायद्राबाद टु सिलसर जाबाय
सिलसराव लासे सो थां अ सिलसराव लासो थांङो दानिया
औ औ औ औ
अब्ला नोंथांमोन नोंथांमोना ओंखारनाया मायाव ओंखारो ओरैनो
जोंङो रङिया जोंङो रङिायावनो ओंखारो रौता रङियानिफ्राय आरो गंसे ट्रेन लकेल ट्रेन गाखोनाय जायो आरो
रौता थांनाय
रौता थांनाय अब्ला जोंङो बेबायदिनो गोबां सिलसरसिम खारनाय हिसाबै जोंहा ट्रेनाव सुबुं माहारिया गोबां अनजिमा बांनायनि थाखाय जोंङो टिकेटखौ टिकेटखौ मोननो हाया अब्ला जोंङो हान्था मेला खालामनायाव गोबां खस्थ' मोननायखौ बा खस्थ' जानायखौ जों नुहुरदों आरो
औ
औ
बे फ्लाइटनि बिबांङाबोथ गोबां जागोन अब्ला बे आसामाव लासै
फ्लाइटनि बिबांङा जोंहा एमाउन्टआ एमाउन्टआ गोबां जायो जोंहा ओरैनो गोबां होनोबा जोंहा स्नि रोजा बा दाइन रोजा गोलैयो आरो जोंङो गु जोंङो हायद्राबादनिफ्राय
औ
हायद्राबादनिफ्राय जोंङो गुवाहाटिसिम जोंङो स्निोजा रोजा बा दाइन रोजा गोलैहैयो आरो
उम
अब्ला जोंहा
अब्लाथ' नोंथांङा ओजोंहाय मोजां पसमोनदों खोमा
थ'यो मोजांङैनो दंङो
औ जिदाइन बोसोर जानाय हिसाबै एसे मोजांङैनो सोलिदों औ ओरैनोथ' जोंनि आसामनिफ्राय गोबां दोंङै नंङा होमबा नोंथां होजों
दंङो मानो होनबा जोंनि आसामाव गोबां जोंहा कम्पानि बा सुबिदा मावनानै जानो थाखाय जोंहा न'खर फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंहा गोबां खस्थ' जानायलाय जोंनि सुबुं सुबुं माहारिफ्राबो जोंङो गुबुन गुबुन जायगायाव बा हायद्राबाद मुम्बाइ बेंगलर दिल्ली गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां मानसियानो थांनानै गाव गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो हादों।
औ खामानि गैयिनि जेंना होनजागोन आरो।
औ - औ खामानि गैयैनि जेंना बेफोरबायदि आरो
दिनो दं नोंथां नोंथाङाथ' होमबा हायद्राबादाव
आं हायद्राबादाव थायो।
हायद्राबादनि ओ हालसाल बा सरखार बा बे ओजों सालायनायफोरा माबायदि नोंथां?
हायद्राबादनि हान्था मेला होनोबा बे हान्था मेलायावबो जों हायद्राबादनि खोथायैबो रायजलाय हायद्राबादावथ' हान्था मेला होनोबा गोबां दा जोङो सिटि एरियायाव थानाय हिसाबै बा टाउन टाउन एरिया जोंनिया जेनेबा टाउन एरियायाव जोंहा गोबां हान्था मेला होनोबा गोबां हान्था मेलायाव बहुद खस्थ' जायो। दा बहुद ट्राफिक जोंहा हान्था मेला जोंहा हायद्राबादावबो हमना ला जोंहा गोबां गारि मटर बायदि बहुद जेंनाजों जोंहा ट्राफिट ट्राफिटजों जोंहा बहुद बुगिनांगौ बुगिनांनाय गोनां जायो। सोरबा सोरबा डिउटियाव थांनाया लेट जायो सोरबा सोरबा टाइमाव सहैनो हा हाया ट्राफिट बा हान्था मेलानि थाखायनो हान्था मेलाया ओमबा जोंहा ओरै गारिया जोंहा गो गोबां जाबाय गारि मतर थांलाय-फैलाय
औ नोंथां ओबा आं फंसे बाथ्रा बुंनि नोंथां
औ
ओ समा आंहाबो बारा गैथ'वा नोंथां जोङो उनावसो मोनबा रायलायबावनोसै ओ नोंथांजों नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां जागोन दे औ औ